दोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि खामानिनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
ओ जागोन नोंथां आं दा आं दा फ्रियावनो दङ नोंथां दा नोंथाङा सावरायनो हागोन।
औ दा जोंहा सोलोंथाइ होनोबाथाय जोंनि थाखाय जोंनि जिउआव सोलोंथाया जोबोद गोनां। नङा होनोमबा नोंथां जोङो दा सोलोंथाइ गैयाबानो जोंहा जेन'बा ओ जेरावबो थांबाबो जोंहा सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो जाया आरोना आथिखालावहाय ओ
औ नोंथां औ
दा नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सायाव एसे मायाबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां।
औ बुंनो हागोन नोंथां औ दा आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइया बरराद गोनांथार जाना फैबाय नोंथां दा सोलोंथाइ गैयाबानो जोङो जेबो मावनो हाला आथिखालनि मुगायाव जोङो अबावबा दावबाय लांनांगौब्लाबो जोङो थांगौ माबा खामानि मावनांगौबाबो जोंनो साफ्रोमनोबो जोंनो मा नांगौ सोलोंथाइ नांगौ जानानानै फैबाय नोंथां दा सोलोंथाइ आथिखालनि सोलोंथाइ आरो ओ सिगांनि सोलोंथाइयाव जों माखासे गोबां फारागथिफोर नुनो मोनो। जोङो आङो बैफोर फारागथिफोरनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होनोसै नोंथांनिसिम। दा सिगांनि सिगांनि सोलोंथाइखौ नायनो थाङोब्ला जोङो सिगाङाव मा होनदों जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा जोंनि जायखिजाया जायगानि गेजेरावनो मा होनदों फरायसालिफोरा बेराद खम खम दंमोनना नोंथां फरायसालिफोरा खममोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफोराबो बेराद खममोन बेनिखायनो जोंनिया मा ओ गोजान गोजान जायगायावसो थानानै जोङो मा सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय जोंनि माखासे मानसिफोरा सोलोंथाइ लायालासिनो थायोमोन। खामानि दामानियाव नांथाबनानै थायोमोन ओ हालुवा जानानै थायोमोन। दा बैफोरखौ होखारनो थाखाय जोंनि आथिखालाव मा खालामदों मोनफ्रोमबो गामियावनो बा मोनफ्रोमबो ओनसोलनि मोनबेसे गामि दं बैफोराव जोंनाव मा गंसे गंसे फरायसालिफोर थानायखौ नुनो मोनो दा बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव जोङो मा मोनफ्रोमबो गामियाव फरायसालि थाबाय जेब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि गथ'फोरा मा होनदों फरायसालियाव मुं थिसनहैथारनांगौआ जोंनियाव गोनांथि जानानै फैबाय। दा सिगांनि सिगां बा सिगांनि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंनि गामिफोरनि गेजेराव साफा सानै मानसियाल' गोजान-गोजान जायगासिम थांनानै सोलोंथाइ लायोमोन जायनि गेजेराव जोंनि गामियाव गोबां गाज्रि-गाज्रि थासारिफोर जेरै खोमसि फोथायनाय जेरैहाय मा होनदों गावजों गाव दावराव दावसि जानाय जौ लोंनानै नांलाय बुलाय जानाय बैफोरखौ नुनो थाङोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंनियाव मा सोलोंथाइया सोलोंथाइ लानायनि बिबाङा बांनाय लोगो-लोगो जोंनि गेजेराव मा होनदों खोमसि फोथायनाय गावजों गाव बुलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय गावजों गाव ओ जौ लोंलाबायनानै जानला मोनला लामा दथायाव उनदुलाबायनानै थानाय बैफोरो खमायलांबायना नोंथां।
औ-औ।
औ दा बेनिखायनो बैफोरखौ नोजोर होयोबा जोङो सिगांनि सोलोंथाइनिख्रुइ आथिखालनि सोलोंथाइया जोंनि जेराव गोबां माखासे ओ हुदाफोरखौ-हुदाफोरखौ सोलायनायजों लोगोसे जोंनि मेलेमारि सान्थौ जोंनि गोसोआरि साननाय बेफोरखौ सोलायहोबोनो हमदों। दा जोंनि आथिखालनि सोलोंथाइखौ नायोब्ला जोंनि साफ्रोमबो गथ'आनो आथिखालनि मुगायाव गोनोखोआरि मुगायाव माने गोरोबनो रोंनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव मा होनदों ओ स्मार्ट मबाइल जेलेहै ओ स्मार्ट मबाइल थाबाय लेपटप थाबाय कम्पिउटार थाबाय जोङो मा बैफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे गियानफोर बुथुमनो हायो। जेहै जोङो मबाइलफोराव जोङो गोजान-गोजान जायगाखौ जोङो हान्थिनानै थाङाबालानो जोङो गोजान-गोजान जायगायाव जोङो मबाइलनि गेजेरजों नुनो मोनो। जों गोजान-गोजान जायगायाव मा जाद दों आमेरिकायाव मा जादों बा ओरै जापानाव मा जादों बैफोरनि जों माखासे बारहावा बा थासारि मा खैफोद जादों मा मोजां खामानि जादों बैफोरखौ जोङो मोनथिनो थाखाय जोङो बै हादोर एबा जायगायाव थाङालासिनो जोङो मबाइलफ्राव जोङो माखासे खारिफोरखौ बुथुम ना लानो हायो। दा बैफोरनि गेजेरजों मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां गियानखौ बुथुमनो हायो। जेरैहाय जों टि भिफोराव निउसफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्रा मोनथिनो हायो। लेपटपफ्राव कम्पिउटारफ्राव जों बैफोराव मा माखासे गोनां-गोनां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो ना नोंथां।
औ।
औ दा नोंथाङाबो ओ नोंनि मोन्दांथि बादियै सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन। ओ दा जोंहा सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जेन'बा जोंनि जिउआव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार नालाय नोंथां जों दा न'खर गंसे दानो थाखायबो जोंनो गोबां सोलोंथाइ नांगौ आरो ना। बिदिनो जोङो दा हौवा हिनजाव बे हौवा हिनजाव सानैया जोङो जेबो बुजिलायाबा जेबो सोलोंथाइयानो गैयाबा बिसोरनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि जायोबा बे न'खरा बायलांनो हमो आरोना बिदिनो जोंनि जिउआव सोलोंथायाइया गोनांथार आरो जोंहा गथ'फोरखौ जोङो ओ उन्दैनिफ्रायनो गोबां सोलोंथाइ होबोनांगौ आरो ना। बिदिनो बिसोरनो ओ दा आथिखालाव गोबां सुबुङानो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मबाइलफोर हेगारना होनाय जादों नङा होमबा नोंथां? बिदिनो बिसोरो औ। बे मबाइलफोरखौ लानानैनो बिसोरो गोबां बिदिनो ओ आथिखालाव गोबां गेम ओंखारदोंना बे बे गेमफोरखौ गेलेनानै बिसोरो सोलोंथाइ बा फरायसालियाव ओ बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय गथ'फोरखौ बिदि नुबोदों आरोना नोंथां, बिदिनो फरायसालिफोराव ओ थांनो नागिरला बा फरायनो नागिरला बिदिनो बिसोरो मबाइलजों बांसिन बुंफबनानै ओ थानायखौ आङो नुनो मोनबोदों आरो दा आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय। बिदिनो ओ गथ'फोर खौ ओ गोबां बिमा बिफाया नोजोर होनांगौ आरोना सोलोंथाइयावहाय। बिदिनो जों दा ओ गोदोनि जेनबा आबै आबौमोनाथ' सोलोंथाइ मोनबोआसै बिदिनो बिसोरनि जुगाव जेबो मबाइल बिदि ओंखारनाय जायाखै आरो ना, बिसोरो बिनि थाखायनो मबाइलफोरखौबो बाहायनो रोङा। नाथाय आथिखालाव ओ मबाइल बाहायनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो ना जेरै जोंहा ओ मायबाफोर अवाटसेपफोराव जोङो ओ जेनेबा डकुमेन्टसफोर हरनोबां नांगौबा बा माबाफोर अनलाइन खालामनां बा बेहावबो जोंहा सोलोंथाइ नांगौ आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ।
औ। ओ बिदिनो जोंहा गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि दं ओ जोङो बहाबा दावबायहैनो थांबाबो जोंहा ओ लामा सामायाव ओ जेन'बा जायगाफोरनि मुं बे माबा माबि बेफोरदि लिरनाय थायोना जों बे फोरखौ ओ नायखांनो रोंनांगोन आरो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोङो जेबो फरायनो रोङाबाथ' जों बेफोरखौ फरायनोबो जेनेबा रायखांनोबो रोंनाय नङा बेफोर मा जायगा बेफोर मा मा ओ बेनि थाखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइया गोनां आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ थारैनो नोंथारगौ। दा आंबो फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो नोंथां सोलोंथाइनि सोमोन्दै औ। ओ जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोल ओ जोंनि हादोरखौ जौगाहोनोबा जोंनि हादोरखौ जौगाहोनोबा आथिखालाव जोंनिया मा सोलोंथाइया गोनांथार नोंथां। जों गोदोनि दिनाव जों नुनो थाङोमोन दाहाल थुंग्रिजों दावहा नांनानै जोंनि गोहोखौ बारायनानै हादोरफोरखौ बिसोरो मा खालामोमोन गिदिर गोगोम खालामोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंना मा ओ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोंनि हादोरखौ सिनायथि होनांगोन। जोंनि ओ जोंनि रायजोखौ सिनायथि होनांगोन। सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि जानो हागौ जोंनि सोलोंथाइया लिरनाय फरायनाय' जा-जायाबो जानो हागौ ना नोंथां। जे जों सो लोंथाइ होन्ना बुङोबा जोङो बल गेलेनायखौबो जों सोलोंथाइयाव लाफानांगोन। सोलोंथाइयाव जों बल गेलेनायखौ लाफानांगोन बक्सिं गेलेनाय बा बायदि बायदि गेलेमु स्पर्टस जों लाफानांगोन नोंथां। दा बैफोर स्पर्टसफोरखौ खेला दुला गेलेनायफोरखौ लाफानानैबो जोंनि हा दर जोंनि रायजोखौ जोङो मा खालामनो हायो गोबां गोजौ मान दानदासिम जोङो थिखोहरनो हायो। जेरैहाय जों बुंनो थाङोबा जोंनि इण्डियान बक्सार ओ गोबां दङ इण्डियान बक्सार दं, इण्डियान उसु गेलेग्रा दं। बैफोर बिथांमोना जोंनि फुरा इन्टारनेसनेल जोंनि बुहुमावनो ओ माखासे बिथिङाव नाम खामायनो हादों, गल्ड मेडेल मोननो हादों, ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। बैफोरनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो जोंनि हादोर एबा हारिखौ जोङो मा मानसिफोरनि गेजेराव मुलुगनि गेजेराव मिथिहोनो हायो।
औ।
दा जोंनि सोलोंथाइ होनोबा जों खालि लेखा फरायनायखौल' जों बेखौ लाफानाय नङा जों सोलोंथाइ होनोबा जोङो खेला दुलादो लोगोसे ओ जोङो मा गेलेनायजों लोगोसे लिरनाय फरायनाय बेफोरखौबो लाफानांगोन ना नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां
औ औ दा बैफोर गेलेनायखौ लाफालांबासो जोंनि ओ जोंनि फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ लाफालांबासो जोंनि जिउआ आबुं जायो जुदि जों जोंनि जिवाव खालि फरायनायखौ फरायनांगौ होननानै जों फरायनायखौल फरायबाय थायोबा जोंनि जिउआव माखासे देहायारि बिथिंफोरा थालाङोना नोंथां
औ
दा बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बिजाब फरायनायजों लोगोसे जोंनि गेलेनाय मानाय सोलोंथाइ बै फारसेबो जोङो मा खालामनांगोन
बै फारसेखो जोङो गोसो होनांगोन जाहाथे जोंनि ओ जिउनि माखासे गासिबो बिथिंफोरा आबुं जानानै थाङो दा नोंथाङा जों सोलोंथाइ होनबाथ जों लेखा फराय रोङा नालाय जों गेलेनायखौबो होनो दा नोंथाङा गेलेनाय बिदिनो स्पर्टस बैफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां आंथ दा बेफोराव ओ आं जेबो गेम गेलेया नालाय बिनिखायनो बारा मिथि स्लाबा आरो नाथाय बिदिनो जोंहा गोबांफोर ओ गेमफोर बा खेलाफोर दङ बेफोराव जोङो गथफोरखो हेगार हरनांगौ आरो ना उन्दै उन्दै समनिफायनो बिदि सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइखौ जोङो उन्दैनिफायनो लाहोखानांगौ आरो अब्लासो जेनेबा जोंहा बरनिनो‌ ओ बिदिनो गोदोरफोर क्रिकेटार बा खेला गोदोर गेलेनाय मानसिफोर जेनबा जोंहा बरनिनो बिदि नाम जायोना बेनिखायनो हारिनिनो नाम जायोना बेनिखायनो जोंहा ओ उन्दैनि खायनो बेफोर सोलोंथाइखौ होनांगौ आरो ना नोंथां जोंहा दा ओ खेला बा क्रिकेटनिल नङा जोंहा गोबां खेलाफोर दं बेफोरनि बेफोरावबो जोङो गथफोरखौ सोलोंथाइ होनांगौ आरो ना फरायनायाल जोंनि थाखाय सोलोंथाइ नङा जोंहा गोबां ओ बुहुमावनो गोबां सोलोंथाइ दं बेफोरखौ सोलोंथाइखौ होनो गोनां जायो आरो गथफोरनो अब्लासो बिसो औ अब्लासो बिसोरो गा जेनबा देनां देरनायफोराव उनफोराव बिसोरहा जेबो माबा गोरोन जेनेबा प्रब्लेम जानाय नङा आरो ना
औ नोंथां औ नंगौ जोङो गेलेनाय बिथिङाव थाङोबा जों माखासे जोङो बरनिनो जोंनि हारिनिनो माखासे गेलेफोरखौ गेलेगिरिफोरखौ मखनो हायोना नोंथां दा बेनि गेजेराव जोङो ओ जोलुर गेलेनाय होननानै बुङोबा जों हलिचरन नार्जारि बिथांमोनखौ रायखांनो हायो दुर्गा बर बिथांमोनखौ रायखांनो हायो जों नङा होमबा बिथांमोना जोंनि बर हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों दा हलिचरन बिथाङा जोंनि जा नेसनेल टिम जोंनि माखासे जोंनि जा आइ एस एल गेलेगोन नङा होमबा आइ एस एल खेलानि थाखाय बिथाङा सायखजादों माखासे क्लाबजों दा बिथाङा जोंनि बर हारिनि थाखाय माखासे मान लाबोदों नङा होमबा नोंथां
औ औ‌ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो मा बक्सिं गेलेनायखौ होननानै ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव मा अंकसिथा बरमोन नङा होमबा बिथांमोना मा होनदों गेलेनायजों लोगोसे जोंनि हारिजों लोगोसे जोंनि रायजो जोंनि हादोर बेखौ बिथांमोना गोजौ मान दाबनासिम लांनो हादों। दा नों नोंथाङा। बिथां बिथां गेलेगिरिफोरखौ लानानै इयुननि उन्दैफोरनिसिम। माखासे बिहोमाफोर होनायाव माबायदि बुंनांगोन बेखौ एसे बुंो हागोन नामा।
उ दा बिदि बारा रै गोबां मिथिस्लाबा नालाय नोंथां नोंथाङानो एसे बुङो आरो।
अ जागोन नोंथां। माने आथिखालाव जोंनियाव मा। साफ्रोमबोथ' जोंनिया बांसिनानो आथिखालाव। गोजौ सोलोंथाइ मोननाय जाखाबायना नोंथां। दा बेनिखायनो जोंनिया मा सोलोंथाइ होनोबा जोंना मा हलिस्टिक जानांगोन जोंनिया मा। गेलेनाय मानाय जों गेलेनाय फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय। खारनाय बेफोरखौ जोङो लांफानांगोन। दा बेनिखायनो जों गथ'फोरनि गेजेराव जों बेखौ सोना होनांगोन जे। जों सोलोंथाइ लानाय होनना बुङ्ला। जों खालि मा लेखा फरायनायफोरखौल' जों लांफानो नाङा बेजों लोगोसे जों माा। लांफानांगोन गेलेनाय बिजोंंखौ। खौबो जों लांफानांगोन मानो होनोबा जों सासे सुबुंखौ जु खुङोब्ला। खालि सोलोंथाइल' गोनां जाया लेखा फरायनायाल' गोनांथार जाया। जोङो मा माखौबो गोनांथिना होनांगोन। खेला गेलेनायफोरखौ गोनांसिनांगोन मानो होनबा जों खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो मा खालामनो हायो। जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बिदिनो जोङो मा। गथ'फोरनि गेजेराव जोंनि इयुन जोलैनि गेजेराव जोङो मा। बैफोरबायदि हलेस्वरन नार्जारिमोन बायदि दुर्गा बर'मोन बायदि अंकस्थाब बर'मोन बदि। बैफोर गेदेर गेदेर बा बर' हारिनि थाखाय नाम लालांनाय नाम होलांनाय। नाय बा बि मा लांनाय। बैफोर सुबुंफोरखौ रायखांनानै जो मा खालामनो हायो जोंनि गथ'फोरखौ। जोंनि इयुन गथ'फोरखौ बिथांमोन बदि। मोजां मोजां मान दान्लासिम सौहैनायसिम जोङो हेफाजाब होनो हायोना नोंथां।
औ।
औ दा नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा।
ोंथ दानि नोंथाङाबो जेरैबायदि बुंनावबाय बेफोरबदिनो जोङो। फरायनायावल' नङा जोंहा गोबां खेलाफोर दं गेमफोर दं जों बेफोरावबो। सोलोंथाइ होनांगौ आरो ना आरो जोंहा फरायनायावबो जोबोद गोनांथि बेनि थाखायनो। फरायनायखौबो जोङो लोगोसे लांफानांगौ आरो फरायनायजों लोगोसे जोंहा। बिदिनो गासैखौबो सोलोंथायाइयाव जोङो बाहागो लानांगौ आरो ना अब्लासो जोङो। गोबां सोलों।